हेलौ नोंथां
ओम मा आयदानि सायाव रायलायनो नोंथां
रायलायनाया सावस्रिनि सायावनो रायजलायनोसै नामा नोंथां?
सावस्रिनि सायाव हेल्थनि सायाव।
माबोरै जोथोन लानांगौ बेनि बागै।
हेल्थ होननानै बुङोब्लाथ' जोङो आथिखालाव। हेल्टखौ गोबां। जोथोन लानांगौ जादों सावस्रिखौ मानो होनोबा जों नुनो मोनो आथिखालाव ओ गोबां बेराम आजारफ्रा थाब थाबैनो मानसिनि देहायाव जों जानायखौ नुनो मोनो आरो जेरै हमनानै ला बेबायदिनो मोनानसिनि देहायाव प्रेसारफोरनि जानाय अनजिमायाबो गोबां बारायसै आजिखालि सुबुंफोरन बिराद जासोयो। बिनि उनाव जों सुगार सुगाराबो खोब मोनानसिनि देहायाव माने बांनायखौ। जों नुनो मोनो आरोना खोब सुगार प्रेसेट ओ बांसिन मानसिफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो सुगारफ्रा माने बेबायदिनो गोदै आथिखालाव माने मोनफ्रोमबो जोंनि ओ मेडिसिन बाहायनाय बा मुलि बाहायनाय मैगं थाइगंखौ जानायनि जाहोनावनो बैफोर सुगा बिदि मोनसे नुनो मोनो आरो
उम नोंथां
हेल्थ होननानै बुङोबाथ' जों उन्दैनिफ्रायनो जोथोन नागिरो जोंनि सावस्रियाव बेराम आजारा जाखायो नाथाय बिनि अनगायैबो जेब्ला मानसिया ओ बैसो जायो बा जों देरबोयो अब्ला बेबाय दिनो बायदि बायदि रोखोमनि बेरामफ्राबो जोंना जानो हमो आरो हमनानै ला बेफोरनि गुदि जानायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंना जानाय लोंनाय बेनि उनाव बारहावा थाबाय बारहावायाबो जोंनि ओ देहाखौ माने गाज्रि बारहावाया बेरामि खालामो आरो मा होनो जोंनि माखासे सुबुंफ्रा बेराम आजार जानायनि गुदि बा जोंनि हारिनि सुबुंफ्रा बांसिन माने बै किडनिक लेबारफ्रा गाज्रि जायोना बेबायदि फाब खोनायो ओमफ्राय बैफोर ओ बेराम जानायनि जाहोना जाहैबाय जोंना जुमाय लोंनाय बा बिदिनो सिग्रेट सोबनाय बायदि बायदि माने निसा बुस्थु जानायनिफ्राय बेफोर किडनि लिभार देमेज जानाया बांसिन जा जायो होननानै जों मोनथि मोनो आरो
उम नोंथां
ओ जोंनि हारिनि सुबुंफोरनावनो बेफोरबायदि माने सोरनाबा फिटि लेबार जानाय सोरनाबा बेबायदिनो लिभार डेमेज जानाय बायदि बायदि माने बेबायदिनो बेरामखौ जों नुनो मोनो बा खितनि जानाय आरो बे बे माबाजोंल' जायाबारो बियो हमना ला लोंनायजोंल' जाया बेयाव दैफोर उननिफ्रायबो बे बुस्थुआ सोमजियो होननानै बुङो दिनै किडनि स्टन जानाय किडनिक स्टन जानायाथ' बुंनो थाङोब्ला फ्राय दैनिफ्रायनो जायो होनना नानैबो बुंजायो आरो दै आरो बेदर फिसाखौ बाराद्राय जाबाय थायोब्ला जायो आरो जुदि नों दै गोग्गो साफा दै लोङाब्ला माने बे दैजों थांफानाय जेथुनाखि आइरनफ्रा उदै सिङाव जमा जाहैनानै बा किदनियाव जमा जाहैनानै बियो मा जायो आ जमा जानानै उनाव अन्थाइ सोमजियो माने गोरा जायो आरो गोरा जानानै जाहोनाव बेबायदिनो ओ खायसे खायसे हासुनो हाया मानो हाया बेफोरबायदि मोनसे बेराम जानायखौ नुनो मोनो आरो आरो बेबाय दि बेराम जायोबा खोब माने जाग्राफ्राबो खोब खस्थ' मोनो आरो खस्थ'जों भुगिनो गोनां जायो आरो
उम
आरो गिदिर गिदिर बेरामनि बिथोरआव बुंनो थाङोब्ला जोंना केन्सार बेराम टिउमार बैफोरो जाहैबाय जोंनि बिराद मोनसे गिदिर बेराम होननानै बुंजायो आरो खोनानो मोनदों आथिखालाव मोनसे भारतनि मोनसे कार्ड होनाय जायो मा होनो आयुष्मान कार्ड नामा बैफोर कार्डखौ औ जुदि जोङो सरकारि मिडियेलफ्राव माने बै खादा इउस जायोनो आरोना। ओमफाय पास लाख गाहामसिम रेहाय मोनोनो आरो बे गिदिर बेराम जायोबा अपारेशन खालामनांगौ जायोब्ला माने एसे एनै सरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनो होनो खिन्थु बे आयुस्मान कार्डआ अनलि माने सरकारि मेडिकेलावल' माने जानायखौ माने सोलिनाय खौ जों नुनो मोनो आरो गुबुन प्राइभेट मिडिक खेलबा हस्पिटालफ्राव बेखौ एक्सेप्ट खालामनाय जाया होननानै ओ मोनथिमोनो आरो आरो मा होनो फ्राय ओ जोंनि सुबुं फ्रानो बेमारखौ थाब हामथों होननानै प्राइभेट मेडिक केल बा हस्पिटालफ्राव बांसिन सोहैनायखौ नुनो मोनो आरो दा उम नोंथांमोननिथिम बेफोर बायदिनो माने बेराम आजार नायनो थाखाय खाथियाव माबायदि फेसिलिटि दं हस्पिटेल
जोंनावथ' फेसिलिटिया दासो जाबोगाासो इसि गोजान जायो आरो दा जोंनि खाथियावनो दा बानायबाय दं। ओमफ्राय दा अपेनिं जाथ'वाखै ओमफाय गोजाना जोंनिफ्राय मोजां हस्पिटालफोर नांगौबा उम थार्टि किल'मिटार फिफ्टि किल'मिटार बेसिम थांनांगौ जायो आरो
औ
गोजान जायो।
उम
खाथियाव थाबा एसे मोजां जायो रैयाय मोनो
औ नंगौ ओ खाथिफ्राव उम खाथिफ्राव थायोबा खोब सुबिदा जायो ओमफ्राय नोंथांनि न'खर आरो नोङो माबाफोर बिदिनो गिदिर बेराम जाफेरबाय नामा?
जोंहानि न'खरावथ' दासिम बिदि बिब्दि गेदेर जाफेराखै बिब्दि गेदेर बेराम जाफेराखै। इसरनि अननायाव
माने बेराम जायोब्ला खोब माने रां रुफानिबो गो बहुद गोनांथि जायो बेरामखौ नायनो थाखाय दा बैफोर ओ माखासे बेरामफोर दङ' जायोबानो बेरामा जायोब्ला माने अपारेसन खालामनायनि गोनांथिबो जायो। दिनै जों मेडिकेलाव नुनो मोनो खोब सुबुंफ्रानो सोरबा टिउमार सोरबा केन्सार सोरबा गल बालडार ओ बेबायदि बिदिनो सोरबा सुगार बायदि बायदि जानायखौ नुनो मोनो आरो। दा बैफोरो जानायनि गुदि जाहोन नानो जाहैबाय दैनिफ्राय जोङो बेबायदि ओमफ्राय जानायनिफ्राय आदार जानाय गोग्गो आदार जानो
मैगं थाइगंखौ आरो गोग्गो मोनलाना आजिखालि
औ। ओमफ्राय आरो फ्राय पास फुट जायोना जोंनि माखासे लाइमोनफ्रा जेरै जोङो मा बायदि बायदि सावमिन मम' बायदि बायदि जायोना एक्सुलि बैफोर फास्ट फुडफोराव माने अफेनै फाननाय जायोथ'
उम
फाननायनि जाहोनाव बिदिनो बारहावा हाद्रि बाला मा हाबो बेफोराव माने इमान
साब सिखोनखौ नुनो मोना आरोना बेफोरनिफ्रायबो माने हायोबा बेफोर खम खालामनांगौ जानायखौ
उम जानायखौ खम खालाम
जों बेराम आजारनिफ्राय एसे सावस्रि जोथोन लानाय लानायाव खालामनानै जोङो मोनसे मोजां जायो आरो नोङाब्ला नोङो जुदि औ थिग लाखियाबा नोंनि सावस्रियाबो गाज्रि जालांनो हमो बायदिसिना बेरामा बेफोरदि जानायखौ जों मोन्थि मोनो आरो आरो गगा मोन नाय लोमजानायफ्राथ' बेफोराव थाखासै बेथ' नरमेल खिन्थु आथिखालाव गगा मोननाय लोमजानायाबो थाब हामनो रोंला आरोना मानो होननानै बुङोब्ला ओ आथिखालाव जोंनि बारहावाफ्राबो मोजां नंला जायनि जाहोनाव गगा मोनबाबो माने आगोल माने सानसे साननैावनो बेबायदि गगा मोननायफ्रा हामोमोन‌ आरो आथिखालाव मा जायो फ्राय माने दान मोनसे दान मोननै गाहामसिम गगा मोननाया थायो आरोना हामनोनो नागिरा थाबनो दा आंबो माने मालाबा बेबायदिनो गगा मोनोब्ला फुरा मुलि जायागौ मानि मेडिसिन जायागौ मानि माने गगायानो राननो रोङा आरो ना आरो उम गगा मोननाया माने थान्दा लोंबानो आरो जाखांफिनो आरोना खब बुस्थु दान थानाय बायदि ओंखायनो थान्दा होननाय बुस्थुखौथ' बारा लोंनो हाला जाना थाबाय आरो उम
नंगौ होनबा
औ बोथोर आरो उन्दै उन्दै गथ'साफोरावथ' फ्राय आइस क्रिमफोरखौ जानाय नुनो थान्दा लोंनाय नुनो मोनो फ्राय बेनिखायनो लोमजानाय साजानाया उन्दै उन्दै गथ'फोरनावबो जायो आरो
जायो ना
दा गरम बोथोरजों फ्रायानो आइसक्रिमफोरखौ जायो जाबाथाय माने लोमजानाया जानो एकदम चान्स थाथारो आरो आरो लोमजाखायो होनना बुंनांगोन मानो होनोबा जाबाय थायो
आरो गावबा गाव मेेनटेन खालामनांसिगोन आरो ना नोंथां ओ देहानि सायाव
औ आरो आथिखालाव हाथाय बाजाराव फाननाय मैगंफ्रफोरखौबो फ्राय माने फिथाइ माने बिफांनिफ्राय माने फिथाइ थाइहोजासिम बिबार बारनायनि फ्राय फिथाइ थायहोजासिम माने फ्राय मेडिसिन होनानै मुलि होनानैनो आथिखालाव माने मैगं थाइगं खौ माने बिनि फसलखौ माने फ्राय बिदिनो फेदेरनाय नुयो आरो फोमोननायसिमबो माने बेबायदि मा होनो
फिथाइ सामथायफोराथ' जि दानि सब मेडिसिनानो होनजायो
आजिखालि माने गोथां गोथां फिथाइफोरखौ फोमोननो थाखाय कारबेट होननानै मुलि होनानै फोमोननायखौ बारा नुनो मोनबावसैसो आरोना जायनि जा होनाव माने जोंनि जानाय आदारफ्रा माने बेबायदिनो मेडिसिन खौ जों बांसिन जोंनि देहायाव लानांगौ जानाय बायदि थाखायनो फ्राय माने बेरामफोरा गोबां रोखोम रोखोमनि बे राम जानो हमसै जोंनि मानसिनि बा सुबुंनि देहायाव आरोना खोब मोजां मोनबाय बे आयदनि सायावनो सावरायनानै नोंथांजों बेखिनियावनो दोन्थ'लायनोसै नामा गुबुन मोनसे आयदानि सायाव उनाव सावराय बावनोसै गोजोन्थों
गोजोन्थों नोंथां